हेलौ औ नोंथां खोनादोंना औ औ नोंथां ओ नोंथांखौ आरो फिन लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां दानिया नोंथां जों मा आयदानि बेयाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
दा जों सावरायनाया बर'फोरनि गारजा फोरबोनि सायावबो रायज्लायजागौमोन नोंथां
हो नोंथां
गारजाफोर गारजा फोरबोनि सायावबो
गारजाफोरबो अ आंथ' बे फोरबोनि सायाव बारा मोजाङै गियान गैया नोंथां नोंथाङा फोरमायलां नोंथाङा मिथिगौ
गारजा फोरबो होननानै बुङोब्ला जों गोदोनाय गोदोनिफ्रायनो माने बर' बर' माहारिफोरा फोथायनाय दङ आरो
औ नंगौ नोंथां
बैसागो बैसागो रंजानाय फोरबोआ जोबोब्ला बैसागोनि लासाव माने गामिनियाव ना नांनानै थानाय गाज्रि बारहावाव बेफोरखौ माने फोथारनायबो होनो आरो
औ गारजा होनायखौ ना नोंथां
फोथारनाय फुजाबो होनो गामि गायै गामि गुबुन गुबुन मुङैबो बुङो
उम नंगौ
बे बैसागो समाव जों जाला लोंला इदिनो गुबुननियाव थाङै थानाय मो- साहैया होमबा नोंथां उम बेफोराव माने गाज्रि गाज्रि बारहावफ्रा थालाङो होननानै इदिनो बर' माहारिफोरा गोदोनिफ्रायनो माने बेखौ बैसागो फोरबो जोबखांनायनि उनाव बे
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
ओमफ्राय न'खराव गामियाव आगोलनि गोदोनि समाव गामियाव जेनेबा बैसागो फोरबो जोबखांनायनि उनाव गामियाव सुवा खुतिफोर दं नामा होननानै
औ नंगौ
गोरा गाहायफोरा बिदिनो माइरंखौ गरबा खर' जयै दोननानै हाखौ लिरबोनानै माने बेखौ आं संग्राय एबा सान्द्रिजों खोबना गारबोयोमोन आरो बे खोबना गारबोनायाव जुदि माइरंआ आलाय सिलाय जादोंब्ला माने गामियाव सुवा सुथि जादों होननानै फोथायनाय जायोमोन आरो गोदोनि
उम अखानायै थांनानै नायफिनो नामा नोंथां बेखौ
अखानायनायै थांनाय नायैफिनो ओमफ्राय बे माइरंआ जुदि आलाय सिलाय गैयाबाथाय गामियाव माने गोथारथि दं होननानै फोथायनाय दं आरो ब'रफोरा
अ बे फोथायनाया जोंनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंखायोना नोंथां
औ नंगौ
बेनिफ्राय सवा सुथि थायोब्लाथाय न' बांफोरखौ लिरस्रांनानै जि जोमसुस्रांनानै माने गारजासाालि मोनसे थायोना गामियाव
औ नंगौ नोंथां
बे गारजासालियाव हाग्रा बारि जायो माने बोसोराव खेबसेल' फुजा होनाय जायो नालाय बे हाग्राबारिखौ गामियैनो साफा खालामनानै रायजोफोरा दानस्रां साफा खालामस्रांनानै लिरस्रांनांगौ गामियावनो माने फुजा होयो
औ नंगौ
बेयाव गथ' गथ' गथायाइ हिन्जाव हौवा थाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
गारजासालियाव माने बांसिनानो हौवाफोरखौल' थाङो
माने नोंथां ओ गारजा फुजा होनायनि जा गुबै जाहोनानो माने गामियाव बोसोराव खनसेल' होयोनानै नों- थां ओ गामियाव औ गामियाव ओ बोसोराव खनसे होनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा होनो गामियाव जेनेबा नोङो माबाफोर सुवा सुथिफोर दङब्ला बेखौ बोसोराव खनसे सावस्रांनाय खनसे खुलुमस्रांनाय खनसे फोथारनाय खौनो जोङो गार्जा होननानै बुङो ना नङा होनबा नोंथां? औ दे नोंथाङा बुंलां
बे हान्थासालियाव अ'ओ ओ हौवाफोरा थांनानै बिदिनो फुजाखौ सानसेयानो बिदिनो ज'मा था ओ रायलाय रायलाय माने फुजा होखांजोबनानै मोनाबिलि जायोबा थाय जोङो गामि लायै गामि बेखौ माने सोरबा सान्द्रि गोबाय सोरबा बिदिनो जिखि जाया मुवा बुस्थु एसे जिफ्लंनाय दाला बा सान्द्रि गलांनानै माने लामा गाथे हैनायबो होनो आरो बे फुजाखौ
अ' लामा गाथेहैनाया अ' मा होनो बे गामि गामि जोबथा जोबथायाव गाथो हैयो नामा नोंथां?
अ' अ' बेखौनो गारजाबो बुङो
जेनेबा गामिनि लामाया साहा खोला जायोबा साहा खोला थांनानै साहा खोला ओरैबो ओरैबो गाथेनाय माने फुजा होथेनायखौनो गाथेनाय होननानै
अ' गाथेनाय बुङो बेयाव अबेबा जायगा लायै जायगा माने माने दैयावबो फाक्रायनायबो होनो फोजावनायबो होनो आरो बे गारजा फुजाखौनो। दा गामि लायै गामि नालाय
औ नंगौ नोंथां।
दाला सान्द्रि गोबाय लानानै मोना जायोब्लाथाय ओ न'फोरखौ आगोलनि दिनाव एसे ओरैनो बुज्राव बुज्राव है हा है हा होननानै होलांनानै माने गामि गामि जोबथारनायाव गाथेहयोमोन आरो नोंथां। उम ओमफ्राय बबेबा बबेबा जायगायाव बिदिनो दैमा बिलोफोर थानाय गामिफोरनिया बर' सुबुंफोरा माने ओ नाव खालामनानै माने बेयाव फोजावहरो आरो
औ औ माने बे ब ओ बबेबा धोरोम नायै धोरोम गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नामा नोंथां फुजा होनाया?
जायो सोरनि बबेबा बबेबा जायगायाव बोलि
औ जायगा नायै जायगा आरोना नोंथां?
बेयाव बिबार खायसे बिबारनिबो बावो।
औ खायसे बोलि फुजा होयो खायसे बिबारजों होयो आरो।
औ औ नंगौ दा बेफोरबाय दि खालामनाय माने आगोलनिफ्रायनो दङ नालाय जों बोसोराव बिदि बायदि फुजा थाङाब्ला माबा माने गामिखौ माने स्रां मोना मोना मोनो आरो नोंथां।
औ औ। नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो ओ नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायबावदो नोंथां?
दा गारजा फुजा होनब्लाथ' आं बुंलांखाबायानो
औ औ बे नोंथाङा गारजा फुरजा होनाय समाव आरो मेलाफोरबो खुङो नामा नोंथां?
मेला फोरबो खुंनाय जाया बेयाव गामिनिल' खुंनाय जायो आरो।
औ
बे गारजासालियाव थांनानै
औ
फोरगोजा बिदिनो फुजाफोर
औ औ ओ गारजा फुजा होनाय बेखौ नोंथां बैसागु जोबनाय लोगो लोगोनो होनाय जायोना नोंथां?
सोरबा सोरबा औ होयोआनो दे। बहुद नेमजों फालिनाय जायो आरो। दा नोंसिनि हालामथिं बेबायदि गारजा फुजा होनाय जागोन जाया?
बेथ' आं गारजा फुजाखौ दिनैसिमबो नुफेराखै नोंथां जोंनिखि गार्जा फुजाखौ होनाय जाया। ओ नोंथां ओंखायनो बिनि सायाव बारा गियान गैया माने आं ओरैनो साननानै हमदांनो मोननायाव नोंथाङा दि जा बुंलांदों आं जे बुजिलांदों आरो। नोंथां ओ नोंथाङा ओन्दि बेखौ बोसोराव खनसे होयो नङा होमबा गारजा फुजाखौ? आब्ला बे गार्जा फुजा होनाय जायगायाथ' नों बोसोरसेयाव खनसेबो जुदि थाङाब्ला बेयावथ' बोसोराव खन से थांनायावथ' बेयाव गोबां हाग्रा जमा जानानै थागोन गोबां फिफां लाइफां रज'नानै थागोन अब्ला बिखौ जोङो ओ गारजा फुजा होनायनि सानसे सिगां थांनानै गामिनि ज'यैनो रायजो फोर ओंखारनानै साफा खालामनिनो गोनां जाहैबाय नङा होमबा नोंथां औ साफा खालाम नायनि उनावहायसो अ अखानायै गारजा फुजाख खौ होनाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ।
औ।
बेयाव ओ बाउनाय बा बेयाव केसारि ओंखामफोरबो संना जायो।
औ नोंथां औ मानो होनबा संनाया जाहैबाय नोंथां बे जाय जाय ओ जेनेबा बबबा जायगायाव नों बोलि होनाय थायो। नोमा दाव होनाय माबा मोनसे बोरमा होनाय बेफोर जा ओ जा जिब बा जुनारखौनो जों बोलि होनानै फुजा होयो बे फुजा होनाय बे जिबफोरखौनो जुनारफोरखौनो दाउ बा अमा ओ दाउ बा बोरमाफोरखौनो जों जायगा यावनो बुथारनानै संनानै बेखौनो बेयावनो जानानै फैयोना नोंथां?
जानानै औ फैयो फैनानै आरो सानस जानो बेयाव बिदिनो बेयावनो फुजा होनानै माने मोना होनानै मोनाबाथाय बेयाव बावनाय गासै ओ
औ बुस्थु औ फुजानि बेसादफोरखौ
बेसादफोरखौ लामा जोबथारनायाव गाथेहैयो आरो।
खौनो लानानै आरो लामा जोबथेनाय गामिनि जागायजेननाय आरो जोबथा बेवहाय मा फुजा हैयो।
अ एयाउ गारहैयो माने
औ बावनायफोरखौ गारथे हैैयो आरोना नोंथां?
लामा गाथेनायबो होनो गारजा फुजाबो होनो खायफा खायफा गामियाव फासायनाय फोजावनाय
औ औ मा बबा बबा गामियाव मा ओरैनो दैयावबो फोजावनानै हरो नामा नोंथां?
दैयाव खाथिनि गामिफोरनि बिलो थानायफोरा फोजावहरो।
अ बेबायदिना नों
अ बिदिनो थाङो थांनाया गारजा फुजायाव होमबाबो माने बिसिनि जिरायनाय फुजा होननाया एसे बेलेग साइदाव जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय जिरायनानै थाबाय।
औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां बुंनाया।
औ औ।
औ। दा नोंथां बेवहाय ओ फुजा होनाय समावहाय गारजा फुजा होनायाव औ बेवहायथ' सासे दौदिनि गाहाय बा अजा गाहाइ थागोन नङा होमबा नो थां औ बेयो अजाखौ मा आ गामि गोरा गामि गाहाइ गामिनिफ्रायनो थाजोबखायो नङा होनबा नोंथां, ना गुबन गामिनि फ्राय लाबोनानै फुजाखौ होफैयो?
मा होनदों?
बेबायदि फुजाखौ गुबुन गामिनिफ्राय अजाफोरखौ लाबोनानै फुजाखौ होफैयो ना मा होनना बुंदों नोंथां?
गामि बेलेगनिफ्रायबो खायसेखौ लाबोयो ओमफ्राय गामियाव थायोब्ला गामिनि फ्रायनो औ दौरि लानानै रायसननाय
औ औ औ जिखुनु बे गारजा फुजा होनाया जोंनि गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दा-दासिमहालागै सोलिबोगा सिनो दं नङा होनबा नोंथां? आरो बे फुजाया जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोराबो बे फुजाखौ ओ फालिलांबाय थागोन फालिलांबाय थानांगौ जागोन होननानै नों सानो ना नोंथां? मानो होनबा जोंनि समासा धोरोमजों बेंजानाय जोंनि समाजा जोङो सासे इसोरखौनो सिबिनानै जोङो संसार जानांगौ गोनां जायो, बेनि थाखायनो जोङो बे जोंनि धोरोमखौबो जों जोंनि समाजाव थानाय धोरोमखौबो जों नागारनानै थानो हाया नङा होमबा नों
नंगौ आरो बे गुबुन गुबुन जायगायाव संसारिक फुजाबो होननानै बुंनाय जायो आरो।
हो?
संसारिक फुजा होननायबो
सं-संसारिक फुजाबो होनोना? औ औ थ' आं नोंथांजों ओ रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आङो बे ओ गारजा फुजा होनायनि सायाव मिथिफेरामोन दा नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां आरो इयुनाव आरो बेफोरबायदिनो फिन रायलायफिनबावनो मोनोब्ला आरो मिथिबावगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय नोंथां जोंहानि समाबो जाबाय नोंथां ना? औ दे गोजोनथों नोंथां।